औ नोंथां खुलुमबाय
ओ नोंथाङा सम दंमोनब्ला एसे जोंनि आयदानि बागै एसे सावरायजागौमोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ सावराय जायो दे।
बिदिब्ला ओ आयदायानो जाहैबाय मा जोंना ओ बर'नि ओंख्रि। बर'नि ओं ख्रियाहाय ओ जेरैहाय जोंना अनलाजों ओ अनला खारै दङ अनलाजों दाउ बिनिफ्राय दङ मा जोंना सबायजों साम'। बिदि दङ आरो ना बायदि ओमफ्राय बिनि बागैनो एसे से ओ नोंथां फोरमायनो हागोन नामा अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय सङो?
अनला ओंख्रिखौ?
औ औ नोंथां।
आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव बिदिबा जोंनि ओनसोलावहाय माबोरै अनलाखौ संनाय जायो आरोना अनला ओंख्रिखौ।
औ औ
आरो सिगाङावनो जोङो बे माइरं माइरं इ से लानानै ओ माइरंखौ जोङो दैयाव सोमना दोननांगौ आरोना एसे सम अब्लानिया मा जायो बे माइरङा गुरै जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बे एसे गुरै जनो थाखाय बेखौ दैयाव सोमना दोनना होयो औ एसे जखानि आरो जेसेबां संनो नागिरनाय जखानि थाखाय औ संनानै उनावहाय बे दसे थांनि उनाव दसे माने इदिनो ओ जि मिनिटसो सोमखांनायनि उनाव आरो ओमफ्राय सोमनानै बेखौ एसे दैखौ गारनानै ओ बे खादाफोराव बा जिखुनु बासनाव आरोना दैखौ फोराननानै बेखौ एसे सानदुङाव होबा मोजां आरो। जाहैबाय नङाबा एसे बारावहा होबा मोजां बिनि दैया रान लाङो आरोना। ओमफ्राय रानलांनायनि उनाव बेखौ जोङो उवालफोराव नङाबा दिंखि नङाबा आजिखालिथ' जोंहा नैया आथिखालाव मेसिन दं ग्राइडार मेसिन बेहाय नङाबा थौसि गिदिरखौबो देनो हायो आरो।
औ थारैनो।
खौ ओ दैखौ माबाखौ ओ माइरं गुन्दै माइरंखौ आरोना ओरै नोंथां सामब्राम गुफु फुर हाइजें बा बानलुबो होजाफायो आरोना देनायावहा
औ थारैनो नोंथां।
बिदि मोजां देना लानानै गुन्दै खालामना ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ बेहाय दै बेहाय उम सोर मा होनो बेखौ ओ
थोरसि एबा साराय
मा साराय औ सारायावहा जोङो दाउफोर एमा लानानै लानाय आरोना दाउ बेदर औ दाउ बेदर बा जिखुनु बेदर आरो नों थाङा माजों जायो औ दा आं दाउनि औ नंगौ नोंथां औ दाउखौनो बुंनोसै आङो ओमफ्राय दाउखौ जों मोजाङैय सामब्राम गुफुर हायजें बानलु सामब्राम गोजा बा एसे ओ मसलाफोर होनानै एवना औ थाव संख्रि होनानै एवना लाबाय आरोना ओमफ्राय उनाव मा खालामो जों बेखौ ओ बोखांफिनो आरो एवनायखौ। बोखांनानै आलदा मोनसे बासनावहाय दोननो हायो आरो। ओमफ्राय उनावहा बेवहाय जोङो गोदै होनानै दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगौ बे गोदौ होनोनाय समावनो जों बे अन गुन्दैखौ दैजों सोमना दोननाय अन गुन्दैखौ जों बेखौ मोजां हैय मिलायनानै जाहाथे बियो गथाखाया आरो लाथाखाया औ बे गथा गथा लाथा खाया बेखायनो जों मोजां मोजां दैजों गलायनानै बेखौ बेखौ गारना गारसनहरो आरो माने। दै गुदुङाव दैगुदुआवहा बेखौ एरना होबाय थानांगौ बे ओ बे मोनसे एरना होग्रा थायो बे एरग्राजों एरदो जेरै दसे थानानै जों खारदैखौ हरनांगौ आरो खारदैखौ एसे हरबाय ओमफ्राय बेनि उनावहा जोङो माबाखौ दाउ बेदरखौ आरो होफिनबाय होफिननानै जोंनावहाय बिदिनो गोदौहोना बा दैखौ एसे रानहोनानै फोरानहोना होनानै बेखौ लाथा लाथा खामनांगौ जायो एसे ओमफ्राय बि उनाव एसे साखि नायनो हायो एसे संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै होननानै। बिदिनो गोथाव जायो आरो जानो। बेनि थाखाय ओमफ्राय मेवाइ संबावो बिदिनो मेवाइखौ हरजायो आरो सिगाङावनो एवना लानानै बा दै गुदुुंआवनो बेयावनो लाथा अनला लाथा खानायावनो हरजायो आरो बेबायदि संनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना नोंथां आरो बे अनला ओंख्रिया खौ आरोना ओंख्रिखौ जेब्ला नोंथाङा दा संना जाबायना एसे समनि उनावहा बेनिफ्राय जुदि नों नोंथाङा बासि खालामामना जायो बा बिनि उननि सानावहा जायो बा फुङाव जायो आरो ना गोथां मोनायाव संना जाबा अब्ला बांसिनसो गोथाव मोनजायो आरो ना बे ओंख्रिखौ नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो दं जोंहा सबायाइ ओंख्रिबो संनाय जायो बेबायदिनो सबायआबो बिदिनो एसे खारदै होनांगौ जायोना नंगौ साम'बो सङो साम'जों सबाय आरो बेबायदिनो मैथाजों ना संनाय जायो आरो मैथाजों अमाबो जायो आरो नारजिजों अमा जायो औ बेबायदि आरोना नारजिजों नाथाय थ' गुबुन बेदर जाजाया नामा नोंथां नोंथाङा मोनथियोना मिथिया बेनो
आंथ' बेफोरखौ बांद्राय मिथिस्लाबा नङा नोंथां नार्जिजों अमा जानाय बेखौनो गोबां खोनानो मोनो मानसिफोरनि
नंगौ नंगौ नारजिजों नाफोरबो जानायखौ नुनो मोनदों मालाबा
ओ
औ औ जों बेथिं जोंनि ओनसोलाव जायो आरोना मालाबा नारजिजों नाफोर रुदबनानै बा खारै होना एसे बिदिबो जानायखौ जों नुनो मोनदोंबा आं जाबोदों आरो न'आवहाय
ओ ओ
औ नाथाय दाउफोरखौ जानाय जाया आरो ना नारजिजों नारजिजों मालाबा नाखौ जाजायो ना होमबावो नोंथां बे नाखौ दोनदां लकेल जिथुबा जोङो जोंनि दैमा दैसायाव मोनो बे नाफोरखौ रुदबना जायो आरो ना
औ ओ
खन्न' आरो बेहाय नारजियाव औ दे बिदिबा नोंथाङा माबाफोर जानायनि सोमोन्दै फोरमायदो बिदिबा जोंङो दोरोङारि बर'नि जानाय
जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि जानाय बुङोब्लाथ' जोंना नोंथाङा बुंलांखाबाय अनला खारैखौ माबायदि सङो बिबायदिनो जोंनाबो सेम जायो आरो ना अनला ओंख्रि संनायालाय बेनि उनावहाय जोंना साम'जों सबाय सबाय थ' जोंना औ बिदिनो जोङो फोनानैबो लानो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो माइ गायनाय आबादथिलिनि आलियावहाय जों बेखौ फोनानै लानो हायो ओ बिदिनो सबाइ खौ जों फोना लाखांनायनि उनावहाय बे सबाय फिथाइ जाबाय जे बेखौ माने लावथि गंसिजों बुस्रोनानै जों बेखौ आ आलदा खालामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे सबाइ फिथाइखौ संनो थाखाय ओ जेरैहाय जोङो साम'जों संगोन नङा होमबा नोंथां साम'जों बा दाउजों बेनि उनाव साम'जों बुंगोन आं नोंथां साम'जों बुङोब्ला जोङो साम'खौ न' खाथिनि दैमा एबा फुख्रियावबो थायो साम'आ मोननै थायो जेनेबा जोङो मोननै माने मोनथामानो जायो जेरै साम' गुसुं दङ ओमफ्राय साम' लादाय दङ बेनि उनाव साम' गोलावबो दङ जोंना ओ बिदिनो जायखि -जाया साम' लाबोबाथाय, जोङो बेखौ ओ दैयावहाय सानथाम सोमनानै दोननांगौ जायो जाहा जोङो बे साम' सिङाव थानाय मैलाफोरा ओंखारो। सामुआ
माने सिगारजोबो आरो साम'आ।
औ औ औ नंगौ नोंथां। बेनि उनावहाय जों बे साम'खौ बिनि थाखोन बा बेनि सालाय बिदि, बेखौ जोङो बख'नानै लानांगौ जायो बेखौ बोखा खांनायनि उनावहाय जोङो मा बेखौ दाननानै लानांगौ जायो। बिनि खिथौ बाहागोखौ बिनि लेनजाय बाहागोखौ जों दाननानै लानांगौ जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो बे ओ हुनांगौ जायो आरो बिदिनो निमबु खारजिजों नङाबा ओरैनो आखाइजोंबाबो जायखि-जाया बेखौ हुनानै लानांगौ जायो। जाहाथे बे सायाव नांनानै थानाय बायदिसिना लेथ्रा बुस्थुआ खारो साफा जायो। बेखौ हुनानै लानांगौ जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ ओ पार्सटावनो जों बेखौ हु -हुख्रेमनानै एबा बा ओ मिहि बा एसे हुख्रेमनानै लानांगौ जायो। ओ जेरै जों बेखौ ओ देनोबो हायो। देनानैबो लानो हायो। उवालावहाय एसे
नोंगौ।
ओ। हुनानैबो लानो हायो। बेनि उनावहाय जों सबाइ संनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो साम'खौबो एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोना। मोजाङैहाय बानलु फियास संख्रि बायदि बायदि होनानै मोजाङै साम'खौ एवफ्रानानै लानाय जायो मोजांङै। जाहाथे साम'आ ओ माने सोबनायाव जानायाव मोजाङै गयो। बिदि एवफ्रान द्रायनानै लाबाबो बेयो माने खामथाबनानै, सिङाव नांथानानै थायो आरोना, नोंथां बे फैनो नागिरा। बेनिखायनो जोंनो नांगौ एवनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ सबाय सबायखौ जोङो दैयाव होनानै जेन'बा दैखौ गुदुं खालामनानै जों सबायखौ ओ होनाय जायो। बेनि उनाव बेयो रुइबाथाय जों बेयाव खारै नांगौ जायो। खारैयाबो जोंना थालिरनिफ्राय मोननाय जायो। थालिर बिफांनिफ्राय एबा थालिर बिफांनि मादानिफ्राय सिंनिफ्राय बेखौ जोङो दाननानै, फोराननानै सान्दुङाव बेखौ खावनानै बिनि हांगार बाहागोआ जोंना खारै महरै मोनो आरो ना नोंथां। औ बे खारैखौ जोङो, ओमफ्राय उनावहाय बे दै गुदुं बिदि गोदौबाय थानाय टाइमाव जोङो होनांगौ जायो। बेनि उनावहाय मा ओ जोङो बै जे जोंनि ओ साम' एवना लानाय बेखौबो ओ बिदिनो दसे टाइम थाबनानै खोबना दोननानै बेवहाय होनाय जायो आरोना नोंथां। बे सबाया ओ गुरैयै जाबाथाय, रुइबाथाय बेयाव जोङो होनानै लानाय जायो आरोना नोंथा। बि उनावहाय ओ जेन'बा ओ बेयाव नांगौ बिबांनि मा- मा नांगौ जेरैहाय संख्रि बायदिसिना होनायाव जोङो होनानै लाबाय मस्लाफोरखौ देनानै लानाय जायो नङा होमबा? सामब्राम बिदिनो सामब्राम हाय ओ जाब्रां बेफोरखौ जिरा मस्ला बायदिखौ देनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय होनानै ओ उनावहाय लास्टाव मोननोसै टाइमावहाय बेखौ होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मोदोमनो थाखाय मालाबा थुनन्दिया थायोना जोंना गंगार गैया बेखौबो होनाय जायो आरो ना नोंथां। बियो जाहाथे मोजां मोदोमनाय मोनो। बिदिनोसै आरो जोंनि साम संनाया बेनि उनाव मोनबाथाय जों बेखौ जानाय जासै दैखौ नांगौ नांगौ बिबांनि दोननानै
साम'खौथ सोबनासो जायो नंङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ नोंथां सोबनानै जानाय जायो। बिदिब्ला जोंना समाबो गैला नंङा होनबा नोंथां दोनथलायनोसै नामा? नोंथांनिफ्राय ओ मिथि नानै मोनि ओ जेनबा ओ जेरैहाय जोंनाव अनला ओंख्रि संनायखौ मिथिनानै मोनैफोरखौ बेखौ मिथिनानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
नंगौ। औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय बिदिबा औ दे।